ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि
औ दासान्दि आङो ओरैनो जिरायनानै दङ दंथ'यो नोंथां।
औ ओ नोंथां आं नोंथांनिसिम। मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन।
औ औ।
उम। नोंथाङा एसे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेनेबा। जानाय लोंनाय होननानै बुं बुङोब्लाथ' गासिबो हारिनि जानाय लोंनाया एसे नङाब्लाबो एसे जुदा जायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंनि बर' हारियाहाय उम जेनेबा खारै मैगंखौ जानानैहाय बांसिन मोजां मोनो आरो। जेरैहाय होन्नानै बुङोब्ला अनला खारै सबाइ खारै बेफोरखौ आरो बर'नि गुबै ओंख्रियानो जाबाय जेनेबा अनला जों दाउ बा सबायजों साम' नारजि जि अमा आरो लो से मैथा ना खांख्राइ बेफोरो आरो।
औ औ।
औ। बिदिनो लोगोसे बायदिसिना दंबावो जेरैहाय उम बांसिनानो जोंनि सुबुंफ्रा सरासनस्रायैहाय ओ गावबा गावनो बारियाव बा माबायाव बेफोरबायदियावहाय ओ जायगा गैयाब्लाबो एसे एनै जायगा दंब्लाबो बेयावहाय जोङो ओ न'आवनो गायनानै नै बा होनानै बेफोरबायदि गोथां मैगं बा लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो ओ जानानै औ मोजां मोनो आरो आरो बेफोरबायदि नै जोङो न'नि बाहाय जेनेबा बाहायनायखौ जानानै जोङो मोजां मोनो आरो।
औ नोंथाङाथ' ओ नोंथाङाथ' ओ बर'फोरनि जाग्रा अनलानि सोमोन्दैथ' मिथिखागौ जानांगौ। बे अनलाखौ माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेनेबा। अनलाजों दाउजोंखौ मादै सङोहाय आं बेखौहाय एसे फोरमायना होगोन। जेनेबा ओ ओ अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ दावनि बेदर बेखौ बेदरखौ साफा खालामग्रोना लानांगोन बासिग्रोना लानांगोन आरो बेखौ मोजाङै जोङो एफ्रांग्रोनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बेखौ एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जोङो ओ साइद थिंसाय जोङो ओ जेनेबा उम हायखांनानैहाय जोङो बे एवफ्रामनायखौ दोनथ'नांबाय दोनथ'नायनि उनावहाय जोङो अनलाखौ संग्रोना लानांबाय जेरैहाय ओ अनला संनो थाखाय गिबियावनो जोङो दैखौ गुदुं खालामगोन नानै लानांबाय गुदुं खालामनायनि उनावहाय औ औ दैयाव ग्लब ग्लब गोदौनायनि उनावहाय जोङो बे अनलाखौहाय जोङो गारसननानै होनांबाय आरो लोगोसे गारसननानै होखांनायनि उनाव जोङो ओ माबा ओ खारैखौ खारैखौ होनानै होनांगौ आरो नांगौ बायदि जोङो संख्रि होनो हायो बे रै होनांगौ जाहैबाय जेनेबा औ औ बेबायदिनो बेनि उनावहाय जोङो ओ जा एवनना दोननाय जाय खालामनाय बे बेदरजों बे बे दैखौ गारसननानै होबाय आरो लोगोसेयैनो ओ दुन्दियानि सिजेनबाथाय जोङो से मोदोमफ्रु जानायनि दुुनदियाखौबो जोङो गारसननानै होबाय जेनेबा बेबायदिहाय संबा एसे मोदोमप्रु जायो आरो अनलाखौबो खार ल'नङा जायोबा गुबुन रोखोमैबो जानो हायो जेरै मैखिबो जानो हायो जोङो औ मैखि संनो थाखाय जों थाइगिर बा माइबा मोनसे औ बेखौ होनांगौ जेरै हाय जोङो थाइगिरजों अनला थाइगिरजों जोङो गोखै ना नाबो संनानै जानो हायो बेखौबो बेबायदिनो सेम सेम बायदिनो जोङा संनांगोन जेरैहाय ओम गोखै संनायावहाय जों खारैखौ जेनेबा होनाय जाया बेवहाय जोङो गोैखौ गिबियावनो एवफ्राम रोना लाबायस खायफा खायफ एफ्रामाबो खिन्थु आंनि बायदि नाथाय ओ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाथाय मोजांसिन
औ औ औ एवफ्रामबा एसे थावसिन जासिनो आरो नोंथां आरो इखिंथ' जोंना दंखायो नारजिजों अमा नारजिजों अमानि सोमोन्दैबो एसे फोरमायनानै दे नोंथां
औ औ जेनेबा नारजिजों अमा जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' सरासनस्रायै जोंनिया ओ गु जेनेबा बे बेदर होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया अमाखौनो ओ बयनिख्रुइबो खहाबथावसिन बा बेफोरबायदि ओ जोंनि बांसिन जाग्रा बेदरानो जाहैबाय अमा बर' सुबुंफ्राथ अमाखौ अमा बेदरखौ जानानै मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां औ बे अमाखौथ' गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जानाय जों सावनानैबो जानो हायो एवनानैबो जानो हायो नङा होमबा उम
जिखुनु गासैजोंबो जोंनिया संनाय जायो औ अमा जों अनलाखौबो जाजायो खिन्थु सबायजोंबो जाजायो बा जोंना फस्लाजों जायो जोंना जोंनाथ'
नानै जाजाबाय औ औ खावनानैहाय जो बेखौ पियास बा बानलु बेफोरबायदि हानानै होनानै जोङो सिफ्लेनानैबो जाजाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ खावनानै जानायखौबो गोथाव जायो होननानै नै उम खोनादोंबा नुदों जा मानसिफोर जानायखौ खिन्थु आङो जाफेराखै आरो आङो अमा बेदर जाया नालाय ओं औ
अ अ
औ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां अ अ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जे जेनेबा अमा बेदरजों नारजिजोंखौहाय माबोरै सङो?
औ औ फार्स्टआवनो जों नारजिखौ जेनेबा दै मो जांजों सुग्रनानै लानांगौ आरो ओ ओमफ्राय जों बेयाव जिथु बेदर होगोन अमा अमा बेदर अमा जों बांसिन बेयाव मेजेमखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे बिब अमानि बिबुजोंबो जायो आरो जोंनिया बर'फ्रा ओमफ्राय बिदिनो नार्जिखौ एसे सोमगोरनानैबो लानांगौ ओमफ्राय नारजिया गोखा नालाय। बेखायनो जोंनिया सोरबा सोरबा खायसे खायसे मानसिया गोखाखो जानो हाया जिहेथु। बिदिनो नारजिखौ एसे रुग्रोनानै लानाय जायो आरो दै गुदुङाव रुग्रोनानै लानानै एसे सुगारनानै बेनि गो खाखौ खारहोनानैसो माने संनाय जायो बिदिब्ला एसे गोखाया खमायो आरो बिदिनो ओ एसे जि होगोन इयाव भिबु बा बेदर होगोन बेखौ एसे एवख्राबनानै लाग्रोनांगौ जिथु मस्ला मस्लि होनांगौ सब बानलु सामब्राम जि होनांगौ होजोबना लानानै बेनि उनाव बेखौ एवफ्राम खांनायनि उनाव बे रुनानै लानाय बे नारजिखौ ओ होनांगौ आरो होनानै बेयाव खारै होनांगौ एसे गोबावनो गोदौ होनानै ओ होमबानो थावबाय आरो माने जेसेबांनो गोबाव सङो एसेबांनो बुस्थुआ माने थावो आरो इयाव एसे फोर माने अन देनाय एंखोरबो हो जायो होमबाना बांसिन माने मिलौसिनो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङाबो मालाबा ट्राइ खालामनानै नायदो।
औ ट्राइ खालामनानै नायगोन होनलाय जेनेब्ला जायाब्लाबो थेवब्लाबो संनायखौ एसे ट्राइ खालामनानै नायगोन आरो
औ औ बिदिनो
आंथ' अमा जाया नालाय थेवब्लाबो आरो जेनेबा अमा जोंल'थ' जाजायाना जों जेनेबा गुबुन बेदरफोरजोंबोथ' जाजायो। जेरै जोंनिहाय जों ओ न'आव फिसिनाय जेनेबा दाउ बेफोरजोंबोथ' जाजायो नालाय। आङो दाउजों खनसेहायहाय ट्राय खालामनानै नायनानै जागोन आरो नोंथां। नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिहाय संनानै औ औ संनानै जाखांनायनि उनावहाय आङो माबायदि हाय मोनजायो औ नोंथांनो एसे फोरमायफिनगोन।
औ औ जोंनियाथ' बुंनो थांब्ला बर' मानसि नि माने जोंनियाव माबा मोनसे जायबा हाबा बिबा बायदिसि ना जायोबा जों बांसिन अमा बेदरखौनो होनायखौ नुनो मोननाय थाङो आरो नोंथां।
औ अमा बेदर नङाब्लानो जाया औ औ
आरोखि नाफाम दं जोंना साम' दं।
औ साम'जों सबाइबा जोङो मुसुर दालिबा खाला दालि बे फोरजों खारै जानो हायो आरो आरो लोगोसेनो खांख्राइ औ मैथाजों खांख्राइ एवनायखौ नोंथाङा मोनजाफेरबायना?
औ मोनजाबाय ओ बेजों लोगोसे मैथाजों मैथाजों खांख्राइजों
औ औ औ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो खांख्राइखौथ' जोंनि दुब्लियावनो जोङो हमनानै मोनो बा हाखरमायबो बेबायदिबो। बेफोरबायदि बायदिसिना मोनबो सारबाथाय बेवहायबो जों मोनो। औ दानि जुगावहाय बारा एसेबां गोबां मोन औ गोबां मोननो थांलिया थेवब्लाबो दङ आरो उम जों जानानै जोंनिबा जा दैज्लां सिजेन जा जोंनि बे ओ अखा हानाय बोथोरावहाय मोनो आरो नो नङा होनबा नोंथां जोंनि फोथारफोरावनो मोननाय जायो औ बेखौ जोङो आरमसे जोङो लाबोबाय लाबोनानै साफाथहाय दैयाव जों सोमना दोनबाय सोमना दोन खांनायनि उनाव बेखौ साफा ओ सुनानै बाहाफोरखौ जोङो हुख'नानैहाय बे आरो खनसेखौ दैयाव सोमना दोनबाय ओमबानिहाय जोङो ओ हा ख्रेब-ख्रेब मोनजाया आरो नोंथां बेनि उनावाय बेखौ बे बोखावनानै एवजायो उम मैथाफोरजों बा ओ बोखावनानै जाया अब्लाबो गथा गथायैबो एवफ्रामनानै होजायो आरो नोंथां एसे फिसा फिसाब्लाथाय औ औ
बाथोनबो जानानै थाङो
औ औ औ नोंथां औ बाथोनखौथ' औ बाथोनखौथ' जाखायो बर' ओ जोंनि हारि बर' हारि होननानै बुङोब्ला जों बा बाथोन होननाय बुस्थुआ जाखायो थाखायो जेरै बादिहाय खांख्राइ बाथोनानो जाबा ना गोरान बाथोनानो जा बा ना बाथोनानो बा जा बुथ बायदिसिना बेफोरबायदि दुनदिया बाथोन बे बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमनि बाथोन
इखै जोंना बुंनो थांब्ला इखै गांजेमा दं एंखावरि दं लाथा एम्फौ दं
औ औ नंगौ
गांजेमाखौथ' ओरै एसेबां मोननाय जाला नुनाय
मोननाय जाला औ आथिखालनि दिनाव औ बांसिन जायगायाव मोननाय जाला खायफा-खायफा जायगायाव मोनो औ गांजेमायाथ' मोदोमो नालाय नोंथां
औ औ
औ
बिदिनो गोबां दं।
औ
अम नोंथाङाथ' होनबा अमा जायाबा सबायजों अमाखौबोथ' मोनजाफेराखै जानो हागौ
औ औ
बिदिनो